औ नोंथां
खोनादों ने औ दिनै ओ बर'फोरनि माने हाग्रानि जाग्रा ओंख्रिनि सायाव सावरायनोसै
जायो नोंथां जायो जायो नोंथां औ
फ्रा गोदोनिफ्रायनो माने हाग्रानि मेग खौ मैला बेफोरखौ माने लायनानै जा जाबोनाय मोनसे हुदा दङ आरो बेफोर हुदाफ्रा दिनैबो गैया नङा दङ दा बेनि सि जों सावरायनायनि जेरै हाग्रानि मैगं फो होननानै बुङोब्ला दिंखिया थास' आयथिं थास' बिबार बिदिनो लाफा सायख' थालिर मैखुन बेफोरनि बागै जों एसे ए सावरायनि
नोंगौ नोथां नोंगौ नोथां
दिंखिया मैगंखौथ जोङो बयबो जाखोयानोसै दैज्लाङाव बांसिन बेफोरखौ जानाय नुनो मोनो आरो बे दिंखिया मैगङावहाय जे बो माने गुबुन मुलिफोर होनाय जाया। जोबोद मोजां बेफोरो जानो था बे दिंखिया मैगंखौ जों भाजा जायोब्ला जोबोद मोजां गोथाव। आरो बेजों लोगोसे माब्लाबा दिंखियाजों दावदै एसे फानानै एवोब्लाबो जोङो गोथाव मोनजायो। बुंनो थाङोब्ला मेगं जेब्ला न'आव माब्लाबा मेगं गैया जायो अब्ला जोङो खाथियाव दिंखिया बिफां दङब्ला दिंख खियाव खानानैनो खाब्रबनानै जोङो संनानै जानो हायो। बेजों लोगोसे जोङो माने न'आव जि रांखान्थि माने फैसाखौबो बासायनो हायो। आरो लोगोसे बियो खुनु माने भेजाल गैया। माने जेबाव मुलि होनाय जाया मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै रज'दों बिदिनो जोङो बेखौहाय खानानै जा जाफैनो जाफैनो हायो आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो थास' बिसं होनोब्ला दा थास' आइथिं बेफोरखौबो जोङो लामा-सामा रज'नाय नुयोम मोनो बेखौबो जोङो लायनानै जाफै फैनो हायो थास' आइथिंफोरावबो खुनु माने भेजाल गैया। नाथाय आथिखालफ्राव गुबुन मैगंफ्रा गुबुन मुलि होनाय जायो। दा बेफोरखौ जोङो थास' आइथिंफोर खौ लायनानै जाफैनो हायोब्ला जोङो जोबोद देहानि थाखायबो मोजां खुनु माबा गैया आरो। आरो बेफोरखौ हाग्रानिफ्रायनो लायनानै जोङो जाफैनो हायोब्ला रांखान्थियाबो बासायबाय आरो बुरजा लाबोनो हायोबाथ' जोङो दखानावबो बे थास' आथिंफोरखौ फानहैनोबो हायो। थास' आथिंफोरखौ बिदिनो नाफोरजों सङोब्ला बांसिन गोथाव जायो आरो। ओंख्रिफ्राव ओमफ्राय इदिनो थास' बिथ'राइ बेफोरबो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जाबोद दों आरो जोबोद गोथाव थास' बिद सयाथ' बेफोरखौबो जोङो माने थास' लामा सामा रज'नाय बेफोराव थास' बिबारखौ लायनानै जाफैयो बर' आइजोफ्रा लायो थास' बिथोरिखौ बिदिनो ना फोरोजों जायोबा बेफोरबो बांसिन गोथाव बेफोरबो दा ओम दखानफ्राव फानोब्ला गोबां दाम मोननो हायो ओमफ्राय बेबायदिनो दाउ दा बेफोरखौबो जों जोङो दै सेर सेर लायनानै बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जाबोदों ओमफ्राय बिदिनो सिब्रु बेफो-बेफोरखौबो ओमफ्राय बिब्दिनो मान्दे ओ जाम्फैफ्राव बा दुब्लि फाव रज'यो मान्देयाबो जोबोर गोथाव बेखौबो जों भाजा जानो हायो आरो गोबां माने बुरजा मोनोब्लाथ' जोङो दखानाव फानोब्ला मुथासेयावनो बिस थाखा गाहाम बेखौ फाननानैबो जोङो रां ओ रांखावरि बा फैसा आरजिनो हायो रां बिब्दिनो लाफा सायख'फोर थाबाय बेबायदि गोबां बर' आइजोफोरा माने मिथिंगानिफ्रायनो माखासे मैगंफोरखौ गोदो बुथुमनानै जाबोदों आरो बे जानाय हुदाया जोंनि जोंनियावबो दिनैसिम खायसे दासिमबो सोलिनानै दङ बे जोबोद मोजां आरो नोंथांमोननिथिं माबायदि? जायो बर'फोरा हाग्रानि मै
नोंगौ नोंथां नों बुंनाय बाय दि नों बुंनायफोराथ' जों बर'आ जेरावबो एखेखौनो जाखायो प्रायानो नङा होनबा नोंथां दा नों जि बुंदों जेरै दाउ फेन्दा लाफा सायख', सिब्रु उदासि, दिंखिया दा जोङो बेफोरखौ ज जायो आरो ओमफ्राय दिंखिया होनबाथाय जोंहा माने सबनिफ्राय खमनसिन होननानै जों बुंनांगोन दिंखिया थास' बिसं होनबाथाय जों माने ख खमनसिन होननानै बुंनांगोन आरो मानो होनबा जों बेफोरखौ न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगोनो जों नुनो मोनो माने लामा जिं जिं जों नुयो। जोङो माने खानानै लाबोनो हायो हाब्रबो आरो माने इमारजेन्सि बेसिसावहाय जों माने इफोरखो लाबोनानै जाफैनो हायो आरो। थास' बिसं नो अ थास' माने मा होनो थास' बिबार दा नै दैज्लां फैलायबाय नोंथां। थास' बिबाव थास' बिबार जानाय समाव फैलायबाय माने बेफोर मोनसे सिजोनावसो जायो नालाय थास' बिबारफोराथ
औ औ औ।
दा औ दिंखियाथ जोंहा सिजन गैया एनिटाइम जों जाबाय थानो हायो आरो बोसोरावहाय
औ।
नङा होनबा नोथां ओ बेनो ओ था दा जोंहा खुदुना खुदुनाखौबो मेरला रोखोमनि दं मोननै मोनथाम रोखोमनि जाद दङ ओ खुदुनाखौ दायरेक्ट गोरलैयाव खेबसेनो फिफां माबायैनो जानाय फिफाङैनो जानाय गासिखौबो जानाय दं मोनसे। मा आलदा मै जों लागायनानै जायो ओफ्राय खुदुना दं जोंंनिथिं नोंथांमोनथिं नोंथांमोननिथिं जायोना जाया बेखौ मोनथिया जों निथिं मोनसे खुदुना होनो बेखौ थ माने खालि थेनथाखोल' जायो माने थेनथा
ओ ओ एसे गोरलै दफखौ जायो खोमा।
औ औ औ। बेखौ माने जोङो थेन नथाखौनो जायो नोंथां। ओमफाय आरो जोंहा नै थास' आथिं थास' आथिंखौबोथ जों अराय माने मोनफ्रोमबो मासावहाय मोनबाय थाया नङा होमबा नोंथां। बेनाबो मोनसे टाइम लिमिट दङ। औ बै समावहायल जों जायो आरो बेफोरखौहाय। बेफोरखौ जों जायो। आरो बेखौ माने जों बर' आइजोफोरनि माने नागिरनाय बर' आइजो माने गामियारिफोरनि मोनसे माबासो आरो। माने मैगं माने जों जाबाय थानो हायो आरो सब समाय इखो। माखासे बुस्थुआ माने ओ लाफा सायख होनगोन लाफा सायख'आबो नै दाखालि बैसाग मासाव गोरलै गोरलै खिलिना थाखांलायबाय। जों बेखौहाय। गोरलै गिलिनाय समावहाय गोख खा गोखैयावबो जाफानाय जायो बेफोर खौ। माने। बिराद मोजां आरो देहानि थाखाय होननानै मानसिफ्रा बुङो। गोबाव समजोंसो जायो। आरो दा जों फैनाय उदासि नोंथाङा उदासिमबो बुजिगोना बुजियाथाय।
उदासिखौ आं हमनो हाया
ओ केरेला होनो केरेला केरेला तिथा केरेला होनलाय हारसानि औ औ औ। बिनिफ्राइ फिसा फिसा जाद गैया होमबा
ओं ओं।
औ बे फिसा फिसा जादखौ जोङो उदासि होनना बुंनाय जायो आरो। बेखौ जोंनि जायगायावहाय आरो। ओमफ्राइ बे बुस्थ थुखौ जों माने गाया माने। बे बुस्थुखौ जों गाया जों माने हाग्रायाव सो नागिरनानै लाना फैयो आरो। दा आं नुनो मोनबाय माने इफोरखौ। अबेबा अबेब जायगायावहाय गायो आरो नोंथां हो।
औ औ।
जायगायाव गाव गायनायखौ आं नुनो मोनबाय खिन्थु जोंनि जायगायाव दासिमबो गाया जों नागिर नानैनो जायो आरो। ओमफ्राय नै दा जोंहा दैलां बोथोर फैलायबाय आरो खायला नोंथां खायलाखौथ' मोन्थि
औ औ खायलाखौबो जोङो बेनिफ्रायनो मोनो।
औ जों बेखौ माने बै माथौरि जिं जिं। जेनेबा जों माइ। खोथिया फोनो थांबा मा माने फोथाराव थांबा। जों बेफोरखौहाय लानानै फैनानै नाफोरजों जों जाफैयो।
औ मा खायफा बाथोनबो जायो।
थोन जायो मेरला रोखोमजों जों जायो आरो जोङो। जोंनि हाजो ओनसोलावहाय जों माबाखौबो जायो जेनेबा थालिर मैखुन खौ जोङो माने हाजोआव थांनानै लानानै दाननानै लानानै फैयो। बेफोरखौ जों जोङो लानानै फैयो नोंथां आरो सिब्रुखौथ' सिब्रुआबो माने मोनसे कमन टाइपनो जेनेबा बेबो बोसोरै मोनजा खालामनायानो जायोबे
बेखौ फ्रायानो जायो मानसिफ्रा
औ औ दा फ्रायानो जायो आरो दा बेखौ मा जाखो सिब्रुखौ दा माने मानसिफ्रा ओ गायनानो लासै गाव बागाव न'आव नोंथां।
औ औ औ
जों बेखौ नुनो मोनबाय आरो जोंनि जायगायावहाय आं दस्राखौ मोथिया जोंनि जायगायाव इफोरखौ गायनानै लाबाय आरो नोंथां
हौ -
आं नोंथांमोनथिं ओरैनो मा मा जेनेबा मा माखौ जाबावो नोंथाङा फोरमायदोलाय।
अ जोंनिथिं बे ओमफ्राय मेसेंआव मोननाय जेनेबा ओय मैसुं ना मा होनो बेखौबो जायो मैसुं बे गोथाव जानोलाय बरिया माने मोजां बेयाव जानो ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा अन्थाइ बाजाबफोर बेखौबो माने गुबुनजों हो फानानै जानाय जायो आरो अन्थाय बाजाब दा बे जारिफोरखौबो गुबुनजों फानानै जानाय जायो बिदिनिफ्राय नों नोंथाङा बुंलानाय बायदि बेखिनिखौनो जायो आरो
औ औ नंगौ आरो जोङो औ मेसिं होनबाथाय आरो जोंहा माबा फै मानिमुनि होननाय बुस्थुआ नङा होनबा
औ मानामुनि बेबो जोबोद मोजां मेसेंआव मोनो इखौ बेखौ आलुजोंबो जानो हायो। आरो ओरैनो गोजाबो फाजाबो जानो हायो। बे उदैफोरनि थाखाय मोजां आरो बेफोर माबाफ्रा मेगंफ्रा माने खुनु मुलि बाहायनाय जाया बेफोराव मिथिंगानिफ्राय जि रज'बाय बेनोसै आरो गाव आन्था दानियाथ' मेगं थाइगंफ्रा गोब बां मुलिल' होनाय जायो दा बेफोरो जोंनि हाग्रानि मैगंफोरा मुलि होनाय जाया बेफोरखौ जो लायनानै जानो हायोब्ला गाव गावनिनो मोजां आरो आरो बेफोरो ओरैनो मोनो खानानै लायबानो मोनो दा खानानै लायनानै जाफैनो हायो। बा नोंहा आरो लोगोसे खुनु मुलि होनाय नङा देहाय थाखायबो मोजां गाहाम जाबाय आरो
नंगौ नंगौ नोंथां आरो औ आरो जोंथिं बै सोरबा ब-बहल होनना बुङो ओमफ्राय फोरला होननानैबो बुङो बर'नि नोंथांङा मिथिगौना बल बहल बहल बे बुस्थुखौबो जोंनि जायगायावहाय दै माने बेखौ जोङो हाग्रानिफ्रायसो नागिरनानै जायो माने बै दैज्लां समावहाय माने ओरै दु-माथौरि जिं जिं थां खोननानै नोंथां बे माथौरि जिं जिं माने बेफोर थायलाबायो औ बेफोराव थायलाबायो माने बेफोरखौसो जों जाफैयो। थार माने दान ओमफ्राय ओरैजा माने दस्रा जायगायाव गायना फानलायो
औ माने जि जायगायाव हा-हाफ्रा ओरैनो थालाबायो बे फोरबायदि जायगायाव रज'ला बायना थायो ना ओमफ्राय जि जायगायाव मानसि दुमसि बांबाय बे जायगायाव
औ नोंथां औ औ नोंथां नों नों बुंनायाबो राइटसै खिन्थु जों बेखौ नागिरनानै जायो आरो दासिम बो जोंनि जायगायावहाय बेफोर खौ जों नुनो मोनो आरो हाग्रानि मैगं दङ नोंथांमोनहा मोनथिनाय नङा मोनसे हान्थु होननानै जों बुङो माने बिफां-बिलाइ आरो बे दंफां बिलाइ माने औ बेखौ थारुनजों जों लाबोनानै जाफैयो बिलाइ आरो माने प्लास्टिक बायदिनो बेखौ जानानै गलिनो नागिरा उदै सिङावसो गलिहैयो बे बुस्थुआ माने बेयो फुरा उदै खौ क्लिन खालामलांजोबो साफा खालामलांजोबो आरो ना
औ औ
ओमफ्राय जों जायो आरो जोंनि जायगायावहाय हाजो ओनसोलावहाय जों बेखौ जायो आरो बेखौ प्लेनस थाग्रा बारा मोनथिनाय नङा आरो मोनथिनायबो नङा खोमा जोंनि हाजो ओनसोल ना बेखौ मोनथियो आरो माने जों बेखौ हाजोनिफ्रायै मोनखायो नालाय बे बुस्थुखौ बे बिराद मोजां बुस्थु माने उदैखौ बे फुरा साफा खालाजोबखायो माने सुस्रां लांजोबखायो माने थारुनजों जायो आलदा आलदाजों खारै जायो सोरबाया माबानि डाइरेक थावजों संनानै जायो। बिदिन्था
औ औ
औ औ
ओमफ्राय आथिखालाव बेफोर जि जों मख नाय एसे खमायबाय नामा? जानाय बा मोननायफ्रा जेनेबा दिंखियानि बिथिङावनो होन
नंगौ नंगौ नोंथां बे बुस्थुआ जोंनि गामि ओनसोलाव आं खमायदों होननाय आं खमायदों होननाय नङा। मानो होनबा जोंनियाव दाबो दङ जोंनियाव दङ आरो बे आलदा जायगायावहाय खमायबाय जानो हागौ। खिन्थु जोंनि जायगायाव दाबो दं आरो
जाबोबाय जौगाबोबाय मानसि दुमसिया बांबाय हाफा ओरै थाला बेफोर जायगायाव एसे खमायसिगोन। ना
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ औ बिदिब्ला नोंथां औ औ जाबाय नोंथां औ दे दे नोंथां दे दे दे औ